नोंथां औ नोंथांजों दा आङो इन्टारनेटनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथाङा आंनो एसे टाइम होनो हागोन ना औ औ इन्टरनेट इन टारनिं होनोब्लाथ' जोङो बिदिनो फेसबुक ओ इन्सटाग्राम इउटुब बायदिसिना वेबसाइट बेफोरखौ लानानै जों इन्टारनेट होननाय जायो ना
औ नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा इन्टारनेटनि बागै सुंद'यै
औ जागोन दे नोंथां माने इन इन्टारनेटआ माने जोङो बिदिनो गोदोनि दिनावथ' इन्टारनेट गैयामोन बिदिनो इन्टारनेट गैयै समाव बिदिनो जोङो बायदिसिना खौरां मेसेज बायदिखौ जोङो नुनो मोनामोन बिदिनो भिदिअफोर जोंबो टिभियावसो नुयोमोन जोङो भिडिअफोरखौ दाना बांसिनानो मबाइलावनो नुबाय जोङो टिभिनि गोनांथि थि गैला दा बांसिनानो थिबिखौ नायला मो बेनि थाखायनो इन्थारनेटाव जोङो जा गोसो जायो बेखौ नुयो आरो जायफोरा बिदिनो मोजां खामानियाव मावनो हादों बिसोरो मोजां जादों बिदिनो मोजां खामानिफ्राव मावग्राफ्रा बिदिनो जेरै जो बिदिनो फेसबुक, इन्सटाग्राम बायदि पेज खुलिनानै बिसोरो गोबां रां खामायनो हादों बिदिनो मोजां मोजां खामानिफ्राव बाहायनो रोंग्राफ्रा आरो खायसे बाहायनो रोङिफ्रा माने ओरैनो थाइमफ्रा लस जादों बिराद बेखार जादों।
बिदिनो सोरबा ओन्दै ओन्दै गथ'फ्रा बिदिनो गेम गेलेनानै थाइम फास जादों बिदिनो ओन्दैनिफ्रायनो बिसोरो मबाइलखौ दांबाय थानानै मबाइल फोरनि एडिक्टेड जादों मबाइलनि अनगा थानो हाया जादों बिसोरो माने बिसोरो गोबां बिदिनो प्रब्लेमाव गोलैनो गोनां जादों बिदिनो लेखाफोर फरायनो हाया बायदि बायदि दसेनिफाय दसेनो मबेलल' नांबाय थागौ जादों बिदिनो माने रो ओन्दै समनिफ्रायनो बिमा जोनोम जानानै इससे देरनानै माने बिसोरो गाबबाय थायो नालाय गाबनायनि थाखाय माने मबाइलखौ होयो बिसोरनो मबाइल होनायनि जाउनाव माने ओन्दैनिफ्राय नायबाय नायबाय बिसोरो माने दा मबाइल नि एडिक्टेड जाजोब्बाय आरो दानि गथ' फ्रा बांसिनानो एसे देरबानो मबाइलखौनो सालायनो रोंजोबो माने दानि गथ'आ माने बुं थाङोब्ला जोनोमनिफ्रायनो मबाइलखौ रोंना फैखायो होननायसो जासिगोन माने ओरैबायदि जाबाय माने दानि इन्टारनेट जुगाव दा जों इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायनो रोङोबा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बिदिनो जोङो बायदिसि ओ मोनथियै बुस्थुखौ जों मोनथिनो हायो इदिनो इन्टारनेदावथ' गोबां इदिनो गियानफोर लानो हायो
दा जोङो इन्टारनेटाव माने बिदिनो नेटखौ जोङो खामानियाव आरो जोङो माने फार्स्ट सोलोंनायाव जोङो गिबि इन्टारनेटखौ जोङो सोलोंनायावल' बाहायनांगौ जोङो इन्टारनेटखौ बाहायबाबो जोङो सानफा थोलो बाहायनाङा जोङो दिनाव खमैबो जोङो एक घन्टा दुइ घन्टासोल' बाहायनांगौ जोङो बांद्राय बाहायोबाथाय जोंनि गोसोआ माने बेयावल' थांबाय थानो नागिरो आरो जोङो लेखा फरायनायनि बागै थांनो नागिरा इदिनो खामानिफ्रावबो गोसो जाया बिदिनो गो बा माबि प्रब्लेम जानो नागिरो गासिबो बुस्थुआनो बांद्राय मोजां नङा इदिनो इन्टारनेटा बो मोजां नङा जोङो बां बांद्राय बाहायबाथाय बिदिनो बांद्राय जोङो गेम गेलेबाय थाबाबो मोजां नङा बिदिनो माने ब्रेन्डफ्रा गाज्रि जालाङो माने बेयावल' न' थांबाय थायो गोसोआव लाखिनो हानाय गोहोआ खमायलाङो आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो बिदिनो बुंदो दे दसे बिदिनो
औ ओ औ इन्टारनेट बुङोब्ला जोङो इन्टारनेटनिफ्राय गोबां ओ बायदिसिना नलेज फोरबो लानो हायो नोंथाङा जे बुंलांबाय ओ जेरै जोङो ओ सोरनिबा जोङो ओ भाषाबो सोलोंनो हायो ओमफाय जोङो डेन्स बायदिसिना जोङो ओ इउटुब बायदिसिनायाव जों नायनानैबो सोलोंनो हायो आरो ना ओमफाय जोङो बिदि फरायनाय बेफोरखौबो जोङो इन्टारनेटनिफ्रायनो जोङो दाथ' आजिखालि जोङो इन्टारनेटनिफ्रायनो बांसिनानो सोलिनाय जायो टिउसन बायदिसिनाफोर बेफोरखौ जों इन्टारनेटनिफ्रायनो मोननो हायो आरो ना आजिखालिनि दिनाव दानि जुगाव
औ
आरो निउस बेफोर बायदिसिना बबेयावबा माबा जानाय मायबाफोर घट'ना जानाय बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोनथिनाय जायो नङा होमबा
औ नोंथां
औ मायबा मोनसे दाबसे जायगायाव जों माबाफोर इनसिडेन्ट जानाय बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों दानि जुगाव मोनथिजोबनाय जायो नङा होनबा
औ नोंथां बिदिनो जोंना इन्टारनेटाबो बिदिनो गोबां मोजां बेदि होजायो माने जोङो बाहायनो रोंनायनि सायाव आरो आरो जायफोर उन्दै उन्दै गथ' नि सायाव माने एसे देनजार दा नोंथां नोंथांमोननि फिसायाव बिदिनो गथ'फ्रा गेम गेलेयोना गेलेया?
औ आंथ' जोंनि ओ गामि ओनसोलावहाय ओ नुनो जे बिसोर गथ'फोरा मोजां मबाइलनिफ्राय इन्टारनेटनि जेनेबा मोजां सोलोंथाइ लानो गारो जोङो नुनो मोनो जे गेम गेले थाबनानै थासोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बांसिन बिसोरो बे समाव बिसोरो मोजां गियानसो लानो नांगौमोन इन्टारनेटनिफ्राय दा आं नुनो मोनो बिसोरखौ गेम गेलेना थाजोबनाय बिदि नुनो मोनो आरो ना बिदिनो फ्रि फायार पाबजि बायदिसिना गेले गेलेनानै थाजोबनाय बेयो नुनो मोनो आरोना
औ औ औ बिफां ओमफ्राय बिदिनो गेम गेलेनायनि जाउनाव बिसोरनाव मा माफोर उसुबिदाफोर जादों नामा बिदिनो
बायदिसिनाफोर प्रब्लेम जादों नोनाय नुदों नामा नोंथां
आंथ' बिदि नुनाय मोनाखै आं थ' आं मिथिनायाव दा बिदिनो गेम गेलेनायाव थासोमनायनि जाउनाव सोरनिबा ब्रेनफोराबो डग जानाय बिदिनो कमिउनिकेसन बेफोरो खम जालांनो हमो आरोना बिमा बिफाजों मोजां कमिउनिकेसन गैया जालांनो गेमनि थाखायनो
आरो जों माने बांद्राय गेम औ औ हागोन दे नोंथां माने दा बिदि बांसिन गेम गेलेबाय थाबा माने टाइमआबो बरबाद जायो आरो लोगोसे नोङो माने जानाय लोंनायावे टाइम टेबोल गैया जालांड़ो आरो जोङो बेफोर गेमखौ गेलेबाय थाबा माने जोङो एसे लेथ्रायै थानो नायागिरो मानसिफ्रा माने दुगैनो नागिरा थाब थाबनो माने खालि गेमावलो हगार जोब्बायना समखौ माने बांसिनानो गथ'फ्रा माने बिजिनो नागिरा आरोखि ना नोंथां बिबायदानो बांसिन औ
बिदिनो गेमनि थाखायनो बिसोरो फरायनाय जानाय लोंनाय सोरखौ मा रिसपेक्ट होनांगौ बेफोरबायदि बिसोरो बावगारलांजोबनो हमबाय आरो ना दानि गथ' गथ'फोरा गेमनि थाखायनो मबाइलजोंनो थासोमो आरोना बांसिन नुनो मोननायाव बिसोरो स्कुलफोरावबो थांनो बासै गेमनि थाखायनो माबायावबो बेरायनो थांनाय बेफोरबो दानि जुगनि गथ'फोराथ' गैखाला मबाइलजोंनो थासोमो आरोना
औ
औ
बिदिनो माने दानि गथ'फ्रा माने औ जागोन दे नोंथां दाने जोङो मबाइलफोरखौ माने बिदिनो बाहायनो रोङाबाथाय जोंनाव गोबां खैफोदबो लाबोयो बिदिनो जोङो नांथारै बुस्थुखौ जों मालाबा फरस होलांबा जोंनाव माने दाय जायो बिदिनो बेफोरबो फैनो हागौ बिदिनो फेसबुकफ्रावथ' बयबो मानसिफ्रा नुयो नालाय बिदिनो जेनेबा हरजाथावै बिदिनो आपल'ड खालामजायो बुस्थुखौ जों आपलड खालामफालां माने प्रब्लेमबो फैनो हागौ बिदिनो केसबो जानो हागौ बायदि बायदि माने इन्टारनेट फेसबुकफ्राव माने एसे खैफोदबो लाबोयो बिदिनो जोङो एसे साबधान जानांगौ आरो बेफोरनि सायाव दा जोङो इन्टारनेटखौ जोङो गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो रां थगायजादों इन्टारनेटजों बिदिनो फन हर फन हरनानै बेबायदि जा अवाट्सपफ्राव बिदिनो फैसानि रांनि लब खालामनानै बिदिनो बायदि बेंकनि डिटेल्स बायदिफोरखौ जोङो हरफ्लांना लानानै माने जोंखौ लब खालामनानै बिसोरो माने गाव गावनि जालखौ जाल फासायाव जालाव फासायनानै माने जोंखौ बिदिनो गोबां रां लुथिनाय बेखौ नुनो मोनदों आरो दा नोंथांमोनथिं बिदिफोर जादों नामा जाथाय बिदिनो
औ जानायाथ' जोंनि न'खरावनो जानानै थांखाबाय बे जाथाया सिगांनि दिनाव जोंहा मादारा मिथिया मोना आरो ना बिदिनो ओमफ्राय बेनाव अ बिदिनो सोरबा सिनायमोननि मानसिया बेनाव बेंकनि डिटेल्स बायदिसिना जों बेंकनिफ्राय कल खालामदों जोङो बेफोरबायदि इनफरमेसनखौ हो होननानै सोंबाय आरोना ओमफ्राय खोन्थानानै जोंहानि मादाराबो खोन्थाना लाबाय ओमफ्राय बायदिसिना बेंकनि बिदिनो मा होनो बेखौ ए टिएम कार्ड नाम्बार बायदिसिनाखौ जोङो जोंहानि मादारा सेयार खालामना लानानै ओमफ्राय जोंहानि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बिसोरो फैसाखौ दाननानै लांजोब्बाय आरोना दा बे बेंक एकाउन्ट आव फैसा सोबानो माने बिसोर दाननानै लांखायो आरोना औ इन्टारनेटआ
औ दे नोंथां
इन्टारनेटआ नों माबा मोनसे गोरोंबाबा जों इडुकेसन बा जों एसे गोरोंबा गावनि नलेजखौ जोङो सेयार खालामनानै जों गोबां रांबो आरजिनो हायो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
औ
औ
गावनि मोजां नलेजखौ जोङो गुबुननो सेयार खालामनो हायो बिदिनो जोङो रांबो आरजिनो हायो आरो
अ
औ
बिदिनो नोंथां माने बिदिनो मोजाङाव बाहायनो रोंनायफ्रा बिदिनो गोबां खामानियाव बाहायदों दा जोङो बाहायनो रोङिफ्रासो माने इदिनो गोजौला बायदों आरो इदिनो टाइमानो जोंना गोबां नस्थ' जादों जोंनिया माने ओ इदिनो माने गभमेन्ट जबफोर बायदिफोर मोननायफ्रालाय टेनस गैया बिसोरो माने मबेल खौ सानसेफोर नायबाय थानो हायो आरो जायफोर
औ
दकानाव थानानै जिरायनानै थाबाय थायोना बिसोरो इन्टारनेटखौ सानसे सानसे नायाबानो माने टाइम पास जाया बिसोरना बिदिफोरनि थाखाय मोजां आरो दा जोङो सोलोंनांगौ समाव इफोर खौ नायबाय थायोबा माने जोंना गोबां खहा जायो दा जोङो जोंनि सेंग्रा गथ'फोरनि जेरै लोगोफोरखौनो जोङो नुनो मोनदों जोंनि फरायनाय समावनो बिदिनो इन्टारनेटफोरखौ बांद्राय नायफ्लांना लानानै इदिनो हराव फरायनो गोसो जाला। इदिनि इगजामफोरा खाथि खाथि समाव माने मबाइल खौसो बांसिन दांनाय नुनो मोनसै माने इगजाम खा सिन माने मबाइलखौसो माने थांबाय थायो गोसोआ बिदिनो माने इन्टारनेटखौ माने बिदिनो माने गोबां एडिकटेट जाजोब्बाय आरो दानि दिनाव माने जेनेबा इन्टारनेटा माने मोजां नङा आरो आंनिबा बोरैबा सानोबा फरायनायनि थाखाय मोजां नङा आरो दा बिसोरो गियानफोरखौनो मोजां लानो हायासै नालाय नोंथां। दा ओमबालाय नोंथां जोंना
अ अ जोंना दा समबो गैला जाबाय
औ औ
औ दे